अ खोना
औ खोनादो खोनादो।
मा खालामबाय दङ' नोंथां?
नोंथाङा खोनादों ना? ओ ओरैनो दं नोंथां।
बुंनायसाय
अ अ
अ नोंथां
अ
दे बिदिब्लाद औ बुंनायसाय हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
जों
अ बुंनायसाय नोंथां। हेल' नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ खोनायाखै हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां